औ।
हेल' औ।
औ खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा ओ फ्रियैनो दङ ना?
औ-औ नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ-औ नोंथांनिखौ मोजां खोनाफ नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयाखै।
ए खोनादोंना दायो
मोजां खोनाफैयाखै नोंथांनिखौ
खोनादों ना?
औ हेलौ नोंथां। खोनाफैयाखै
हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना?
ओ खोनाफैयाखै नोंथांनिखौ।
खोनादों ना? खोनायाखै
खोनादों-खोनादों एसे-एसे खोनाफैदों दासो।
औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन दा
औ-औ।
टपिकानो जाहैबाय नाफाम। बर'फ्रा नाफामखौ माबोरै बानायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना खोनादों
औ-औ।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना मा ओनसोलावहाय नाफामखौ
औ नोंथां। जागोन नोंथां औ-औ। ओ जोंहाथ' ओ औ फोरमायनोसै नोंथां।
हेलौ